हेल' औ
अ खोनादों
ओम औ मा खालामदों
दङ ओरैनो जिरायना नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो ओरैनो उन्दुनानैसो दं
अ
जाखांबाय नामा
जाखाङाखै
ए
नोंथाङालाय जाखांदोना जाखाङाखै
आंबो जायाखै सङाखैनो
दालाय जों मा टपिकनि सायाव रायलायगोन
दे नों बुं
दायोथ' आंथ' ससियेल मिडियानि सायावसो रायलायगोन होनना सानदोंमोन
अ जागोन दे रायलाय जागोन
दाना नोंथांनि नोंथांनि बादिब्लालाय ससियेल मेडियाया मोजांना गाज्रि
ससियेल मिडिया आंनिबाथ' मोननैबो मोजांबो दं गाज्रिबो दं मोजाङाव बाहायब्ला मोजां गाज्रियाव बाहायब्ला गाज्रि मोननैखौबो नुयो आरो जों
दाथ' बांसिनानो ससियेल मेडियानि थाखाय मानसिफोरा बोरैबा जालांजोबबायना
उम बिराद माने मोजांखौ बाहायनो रोङाना बेखायनो
ओम
दे बुंग्रोलाय नोंथाङा मा मायाव गाज्रि नुदों
आंथ' जेनेबा बिदि गाज्रि होनबाथाय जानला मोनला भिडिअ बानायलाबायनानै हगारनाय बेफोरखौ गाज्रि नुहरदो आं ओमफ्राय जानाय लोंनाय खामानि मावनाय गासैयावबो फट' भिडिअ' आरि खेबनानै हरलाबायनाय बेफोराव नो माने एसे गाज्रिनो नुहरदों आरो आं
उम मेनाथ' बेनो होनजायो
नाथाय मोजां खामानियाव बाहायबाथाय मोजां गोबां हेल्प होयो ससियेल मेडिया मिथिया मुवाखौ मिथियो रोङा मुवाखौ मिथ रोङो नुवा बुस्थुखौ नुयो बेफोरबायदि आरो नाथाय खायसे खायसे बे आथिखालाव मानसिफोरा ससियेल मिडियाखौ गाज्रि खामानियावसो बाहायनायखौ नुसै आरो
औ नंगौ
जोंथ' दा जायफोर मुवाखौ जों रोङा बेफोर जों बेफोरखौ ससियेल मिडियानिफ्रायनो माने सोलोंना लानो हायो आरो
औ
नाथाय आथिखालनि मानसिफ्रा ससियेल मिडियाखौ गुबुन फारसेथिंसो लांगासिनो दङ
उम
जों बेफोरखौ माबायदि मोजां लामायाव लाबोनो हागोन बेफोरखौ एसे साननो नांगोन आरो
उम बेनोथ'
आथिखालाव गासैयावबो माने खालि मबाइलाव हगारनाय फट' भिडिअ'
औ बेफोरनि गुदियावनो बुंनो थाङोब्ला जों माने डाइरेक्टलि बुंनो थाङोब्ला माने गावखौ ससियेल मिडियानि दारै माने गावखौ फेमास खालामनाय माने बेखौनो मेन लायो आरो आरो इउटुबफोराव बा इउटुबफोराव माने फैसा खामायनायनि दारैनो बा फेसबुकफोरावबो फैसा लानो दा खामायनायनि दारैनो माने बेफोरखौ गावनि फल'वार्सफोरखौ बांहोनो गावखौ माबोरै बै सासेनिफ्राय बांसिनै सिनाय सि नाय खालामनो माने बेफोरबायदिखौनो बिसोरो साना हसिया गाज्रि गाज्रि भिडिअ माने जोंनि दानि मानसिफ्राबो बेफोरबायदि भिडिअफोरखौसो मोजां बांसिन नायसै ना मोजां मोजांनिथ' कनटेन्टखौनो माने नाया मो जां मोजां कन्टेन्ट खालामनाय बुजायनाय बेफोरबायदि मटिभिकेसन होनायफोरनि भिदिअफोरखौनो जोंनि मानसिफ्रा माने बारा नायनो नागिरा ना बेनिखायनो भिडिअ' क्रियेटरफोराबो बेफोरबायदि जानला मानला नबां जाब बांफोरखौ बांसिन माने बानायनो नागिरो आरोना
अ
औ
बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि थाखायनो आथिखालनि मानसिफोरा जेबो खामानियावनो गोसो होला खालि मबाइल ससिल मिडिया ओमफाय फेसबुक इन्टाग्राम गोदोजोबना‌ थासै दाना बेफोरनि थाखायनो माइ आरि गायला जि आरिफोरखो दाला खालि मबाइलाव नो गोदो हाबना थायो
औ
बांसिनानो गाज्रि हाबायावनो बाहायसै दा ससियेल मिडियाखौ बुंनो थांबा नाथाय ससियेल मेडियायाव जों गोबांखौनो सोलोंना लानो हायो रोङा मुवाफोरखौ
हायो
सोलोंना लानो हायो नुवा जायगाखौ जों मादि मादि बेफोरखौ सोब मिन्थिनो हायो आरो
औ आरो बेफोरनि बेनि दारैबो जोङो माने ओ फरायनायफोरावबो बिराद हेल्प खालामो माने बिजाब फोरबो जों बायनो हायाब्ला माबा मोनसे बुस्थु जों मोनथियाब्ला डायरेक्ट माने जों बे फ्राव नायनो हायो आरोना बिराद हेल्प खालामो उम आरोथ' ससियेल मिडियानि लोगो लोगो जों बे मबाइलावनो थांबाय मबाइल मबाइलफोरा मानसिनि खर'खौ बेसेबां दि इउसलेस खालामनानै होयो माने जों बेखौ नटिसखौनो खालामफ्लाङा दसे एक घन्टा मबाइल नायबाय थाबानो जोंनि मेन्टेलिटि जोंनि फेजिकेलि बिराद माने नाख्रेबजानाय बादि बिराद सुर सुर जायो आरो बिराद आरो दानि दिनावथ' मा बिमा बिमाफोरा गोरलै गोरलै गावनि फिसाजो फिसालाफोरनो मबाइल होलांबाय बास न'नि खामानि मावबाय ओजों दे फिसाजो फिसाला फोरा गोरलै गोरलै देहाखौ मेगनखौ मेलेमखौ लानानै मबाइलखौ नायबाय थासिगोन बे मबाइला बेसेबां मेगन गाज्रि खालामो मेन खर'खौ मेलेमखौ गारजि खालामो माने बेखौ सानफ्लाङानो
बिदियानो आथिखालाव गामियावथ' बिराद नुसै बिदिखौ
औ सान माने बे गावसोर जेब्ला गाव एसे बिमा बिफाफ्रा एसे जाखो अब्ला माने मबाइलजोंनो दोनसिगोन गथ'फोरखौ माने बेयावनो आरो जोंनि माखासे माने बे टाइमाव गोदोनियाथ' मा गेले हायाव दोनसिगोन माबा मोनसे खेला गेलेहोसिगोन बेजोंसो थायोमोनना थगायनानै दानिया खेलाबो गेलेनो रोंला जे बो रोंला बे मबाइलानोसै आरो ओंखायनो उन्दैनिफ्रायनो नुबायना बिसोरबो ससियेल मिडिया बे मबाइल बाहायनायनि ओमफ्राय नुबाय देरनानैबो बेफोरबायदिखौनो गाज्रिखौनो सोलोंहैनाय जायो आरो
उम दानि गथ'फोराथ' गेलेनो रोंला खालि मबाइल मबाइल खालि मबाइल नायनि मा माबा नायननि बिदिल' जेबो खेलाखौनो गेलेनो रोंला दाना
जेबो रोंला मिथिलाबो बिसोरो
साफ्रोमबो बेफोरबायदिखौनो नुसै माने गेलेनो रोंला खालि मबाइल मबाइल बिदिल'
मबाइलानो मेन आरो
बेनि थाखायनो आथिखालनि गथ'फ्रा एसे लोरबां जाबाय गेलेनाय आरिनायफ्राव एक्टिभ गैला ना खालि मब बाइल जेरावखि खालि गेम गेम
उम
आरो बे गेमाथ' गथ'फोरनि मेलेमखौ जाजोबबाय
औ आरो दानिफ्राथ' मा मेट्रिक माबा मोनसे इगजाम पास जाबानो मबाइल नांगौ माबा मोनसे एसे माबाब्लानो लाइफआव साक्सेस जाहांबानो मबाइल बिमाफ्राबो मबाइलनि एसे मबाइल बिबानो मबाइल आजिखालिथ' गंफ्रोमबो नखरावनो मबाइल थाखायोना नखरखौथ' दोन
उम
साफ्रोमबो न'खरनि साबेसे मानसि दं गंफा गंफा मबाइल थाखायोना इखायनो माने फिसाज्ला फिसाजोफोराबो दांनो सुबिदा मोनो आरो बिसोरखौल' गथ'फोरखौल' बुंनानै मा मोननो बिमा बिफाफोराबो ससियेल मिडियानि दारैनो माबायदि गावनि न'खरखौ सिलिंखार खालामना लानायखौ जों बहद माने सानफ्रोमबो खोनाबायानो थायो एसेबां गेदेर गेदेर फिसाजो फिसाजला थासेयावबो गुबुनजों गुबुन माबायदि मा बुंऩो आरो
बेफोरो सफ गासैबो ससियेल मिडियानि दारनो जाजोबदों बेफोरा सिगांथ' बेफोरखौ खोनानो मोनामोन नुुनोनो मोनामोन नाथाय आजिखालि आगानसे बारबानो नुसै बेफोरखौ गासैखौबो।
उम
खालि फेसबुक फेसबुक इन्सटाग्राम रिल्स बे रिल्स आथ' बुंनोनो नांला आरो द रिल्सनि खोथा।
उम
ओरैबायदि माने सारफावजोब्बाय गासैयावबो बेफोरा आथिखालावथ' माइ गायनो थांबाबो मबाइल लांफानाय।
जेरावबो बे खिनाय हासुनाय मबाइलानो थाखायो आरोथ' एसे जाबावो खिनायाव मबाइल लाङाब्ला बरिंसो जाबावो नङासै आ
ओ आथिखाल बिदि खोनाना मोनदों। ओ बिदि जायो होननानै दानो
औ आरो दुगैनायफोरावबो मेथाइ दामै दामै दुगैनाय
उम दे नोंथां बै समाथ' जाना फैबाय।
औ दे
मोनला नामा
औ जागोन दे।
उम
नेट नेट नाङासै बारा क्लियार खोनायासै।